नोंथांनिसिमबो।
आं दा नोंथांजों
औ
मागो मानसिनि बागै रायज्लायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन दा आंनो मागो दमासिनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोना होनोसैदों नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ दा बेदिबा दमासिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनायसायो मागो दमासियाबो जोंनिया मोनसे बैसागोखौनो बुंजायो। जोंना बैसागो दं नालाय जोंनिया मागो दमासियाबो बे बैसागोनिनो मोनसे बाहागो दा जोंनिया मागोखौ जोंनिया मा होनो आबादारिफोरा जेनेबा दा आबाद मावगासिनो नालाय बेनिफ्राय आबाद मावै मावै जों ओ उनाव फिथाइ मोनहहैसिगोन अब्ला जेब्ला जों फिथाइखौ बोखांगोन।
औ।
अब्ला बै फिथाइ बोखांनायखौनो जोंनिया एसे रंजानाय हिसाबै फिथाइ मोननानै जोंना रंजानाय हिसाबै जोंना फालिनाय बायदि जाहैयो आरो जोंना मागो बैसागोआ। दा बेनिफ्राय जोंनिया दा जोंना गायगासिनो माइफोरा बेनिफ्राय जोंनिया नै गोजां ओ बोथोर सफैयोब्ला जोंनिया माइखौ फिथाइखौ मोनहैसिगोन दा जोंना बायदि रोखोमनि
औ नंगौ।
माइरं माइफोर गायदों नङा होमबा जेरै जोसा माइब्रा। ओ माइसालि बायदि रोखोमनि जोंना माइफोर गायदों। दा बैफोर माइफोरखौ जोंनिया जेब्ला बोखांहैगोन मोननानै जेब्ला जोंना हा गोन नागोन आरो बिनिफ्राय माइरं मोनगोन अब्ला जोंनिया बै माइरंफोरखौ जों ना अन गुन्दै देनानै बायदि रोखोमनि फिथा सिथाव
औ।
बायदिसिना लारु बानायनानै जोंनिया मागो दमासियाव जोङो जासिगोन आरो मागो बैसागोआव दा बेयो जोंनिया मागो दमा सिया जिनिया माने ओ मा होनो जोबां गोबां माने रंजानायनि फोरबो जायो आरो बे बैसागुआव जोंनिया ओ फसलफोर मोनसै नालाय बिनि ओमफ्राय जोंना खुसिनि सम जायो बै समाव बेनिफ्राय जोंनिया बायदि रोखोमनि सिथावफोर बानायसै जेरै थावननि फिथा एन्थाब फिथा गुबुन गुबुन जायगानि बर'फोरा गुबुन ओ ओ रावै मुंख'यो खोमा बेफोर फिसाफोरनि नामखौ ओमफ्राय जोङो जि नाम बुंफैयो बेखौनो बुंनोसै दा जेरै जोंना नालेंखल न रुंनायनोसै। बेनिफ्राय बुमा फिथा बुङो फिथा लावदुम नामा बेयो बेनिफ्राय ओ
नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय ओ मा होननाय बावोथाय उम सिबिंनि लारुफोरबो बानायसै जोंना आरो ओ लाव दुम सिथाखौबो जोंना सिबिंनिबो बानायो नालेंखरनिबो बानायो बिदि माने गोबां बायदि बायदि फिथा बानायसै आरो बेनिफ्राय ओ आलासिफोरबो फैनोसै न'फोराव आलासि जानो बेनिफ्राय ओ बेनिफ्राय फिथाफोरखौबो जाहोनोसै साहाजों लोंहोनोसै बिदि जासै आरो। बेनिफ्राय जोंनिया मागो दमासियाव जोंनिया जोङो गोथैफोरनोबो जोंङ बावहरनाय मोनसे नेम दङ। जोंनिया मागो दमासियाव जोङो फिथा सौराइफोरखौ सावनानै बेनिफ्राय जोङो जोंनि थैलांनाय आबौ आबैमोननोबो जोङो बावहरो खोलाहाथिं मोखां जानानै बेनिफ्राय जोङो बेवहाय जौ बायदिफोरखौबो जों बावनाय नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय गस्ला गिन्दि आरो दख'ना बायदिफोरखौ खौबो जोङो बावनाय नुनो मोनो। दा बेबायदिनो जोंनिया मागो दमासियाव जोंनिया गेदेरफोरखौबो जोङो खुलुमलायनाय नुनो मोनो जोङो ओ जोङो न' न'आव थांनानै जोङो जोंनि गेदेर आबौ आबैमोनखौ आं आदै मादैमोनखौ जोङो खुलुमहैयो आरो जोङो मागो दमासियाव
ओं नंगौ नोंथां
दा बे मागो दमासिया जोंनिया जानुवारि ओ जानुवारिनि दानाव जों जानाय नुनो मोनो आरो
औ
दा बेवहाय जोंनिया मा होनो बे समाव जोंनिया बोथोराबो गुसु जायो नालाय जोंनि मागो दमासिनि से खालार खालि जोंनिया फुङाव सिखारनांगौ होननाय मोनसे फोथायनाय दङ जाय फुङाव सिखाराबालायनो जों दाावखा जायोनो बिदि होननाय मोनसे जोंना फोथायनाय दं गोदो गोदायनि थाखाय सोलिबोबाय थानाय दा बेबायदियाव जोंना फुङाव सिखारनानै जुदि दुगैनांगौब्ला दुगैनोबो नांगौ होननानै बुंनाय दङ दै दा दुगैनांगौब्ला जोंनिया गोजाङ नालाय फुंथाराव गोजां बोथोरनि सम दा बेयाव जों गोजांनायखौ होखारनो थाखाय अर सायनो गोनां जायो। दा बे अर सायनो थाखाय जोङो सानसे सिगांनो जों माने बेलागर जोङो लुना लानाय जायो आरो। जाहाथे जोंनाव अखानायै जों फुङाव सिखारनानै दुगैनानै बे बेलागुराव अर सावनानै जोङो अर सायनो हायो दा बेबायदिखौबो जोङो जों बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय नुनो मोनो जोंना फुङाव सिखारो बेनि निफाय दुगैयो बिनिफ्राय बेलागुराव अर सावो बिनिफ्राय जोङो फिथाफोरखौबो उफेलागुरनि अराव गारनानै जोङो ओ अरजा अर मदाइखौ जों जोङो फुजिनाय नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो बेलागर होनना बुङोब्ला जोंनिया जोङो जोङो हर जों बेवहाय भेलागुराव जों जोङो न'लुनानै जोङो बेलागुरनि न'लुनानै जों जोङो माने बेवहायनो जोङो लावखार ओंखामबो जानाय नुनो मोनो। जों लावखार ओंखामबो जायो बेवहाय जों हरबो थायो। दा बेबायदिनो जोबोद रंजा खुसि जोङो मागो दमासिखौ फालियो आरो। नोंथाङाबो मागो दमासिखौ माबायदि फालियो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जेरै नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदि ओ मागो दमासिखौ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो जानुवारि फुखु दानाव जायो आरो नोंथां बे मागो दमासिया गोजां बोथोर समाव बे समाव जोङो गिबियावनो जोङो ओ जेरै जोङो माइ हानानै जेरै नारा थोरि सियाना थायोना नारा बेखौ जोङो हानानै जेरै जोंङो ओम फेलाग्रु बालायनाय जायो आरो जेरै औवा फोरखौ जोङो दाननानै बिजलि औवाफोरखौ दा दाननानै जोङो खाज्रायनानै बिनि सि सिङाव जोङो नाराखौ सोनाय जायो नोंथां बेनि उनाव जोङो बिनि सायाव जेरै जोङो ओ थालिर बिलाइ गोरान बेखौ होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो नारा गानि न'बो बालायनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो जानुवारि खालि ओ जोङो खाना जानाय जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो जेरै नारानि न' बालायनाय जायो आरो नोंथां। खाना जानो थाखाय बिनि उनाव जोङो बेखौ जेरै ओ जोङो फुङावनो सिखारनानै जोङो बेखौ जेरै खानाबो जानाय जायोना जानुव जानुवारिनि लास्टाव नोंथां। बेनि उनाव जोङो से खालार खालि बेखौ सावनाय जायो आरो गोजां बोथोरनि फुं समाव। बिनि उनाव जोङो गिबियावनो जोङो फुङावनो सिखारनाय जायो मानो होनोबा नोंथाङा आवगायसो बुंलांबाय जेरै जोङो गोदोनि सुबुंफोरा बुंनाय लेखा जोङो फुङावनो जेरै दाउखा गाबियावनो सि सिखार नांगौ नङाब्ला जोङो थैना उजिब्ला दाउखा जायो होननायलाय जोङो फुङावनो सिखारनानै जोङो जेरै दुगै लोबै जोङो भेलाग्रुखौ सावनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो बेयाव मोनसे सोदोब फैयोना जेरै थुम बेलाग्रु मोसानि बिगुर बेखौ होननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो जेरै जोङो भेलागुरखौ मानो सायनांगौ होनब्ला जेरै भेलाग्रुस ओ जेरै अरखौ सायोब्लालायनो जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ फोथायनानै जोङो फेलागुरखौ सायनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंङो
बेनि जोंङो से खालार खालि जेरै जोंनि जेरै बेबो मानसि बैसागु जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बेयावबो जेरै गिदिरनिफ्राय जोङो जेरै जोङो मान बावो गिदिरखौ जोङो मान बावो आरो नोंथां बिनि उनाव जोंनो गिदिरफोरा जेरै बोर होयो बिनि उनाव जोङो गोथैसि बेखौबो बावो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो जेरै जोंनि नै खाला खालि जोङो फिथा सौराय देनाय नि दिन जायो आरो नोंथां बेयावबो जेरै जोङो माइरं सोमनानै लाखायो। बिनि उनाव जोङो जेरै गाहेन बेजों देनाय जायो ज' ज' लोगो नांना। लोगो नांनानै जोङो गायहेनजों देनाय जायो आरो नोंथां फिथा गुन्दैखौ। बिनि उनाव जेरै जोङो माइब्रानि फिथा माथानि फिथा जेरै' जोङो लावदुम फिथाखौ माथा माइरंजों बानायनाय जायो आरो नोंथां। बेखौ मादि बालायो होनब्ला जोङो सोदौआव जेरै दैहुआव जेरै जोङो दै गोदौ होनानै बिनि सायाव जेरै थिख्लि थिक्लिनि खुगायाव जेरै जोङो ओ जेरै गेजेराव जोङो नालेंखर सिबिं मिथायाइ गुरु होनानै सायाव जोङो सि सिखौ होनानै जेरै ओ हि गोबा बेखौ होनानै जोङो बे थटिक्लि फुगाजों जोङो सावनाय जायो आरो नोंथां बेनि कफ' फैनायजोंनो मोनगोन आरो बियो। बेनि उनाव जोङो बे लावदुम फिथाखौबो मोनसे नेम दङ आरो नोंथां। बे जोंनि लावदुम फिथाखौ लायनो मानसि थैयोब्ला बोसोरसे जायाब्ला जोङो बे लावदुम फिथाखौ सावनो मोना आरो नोंथां। बिनि उनाव जेरै जोङो ओ जोंनिनो जेरै एनथाब फिथा बेथ' माथा माइरंजों जाया नालाय नोंथां मानोना माथा माइरंआ आथा थाया नालाय बेखौ जोंङो माइब्रा माइरंनि बानायनाय जायो आरो नोंथां। बेखौ जो जोङो ओ जेरै टावा जेरै जोंनिनो माबा हानि टावाजों जोंङो जेरै अर होनानै जोङो इसिं खनायाव जेरै आखाइजों आरामसे फेन्नानै बेथ' आ था जाखायो नालाय माइब्रा माइरंनिया बेयाव जोङो जेरै बेयावबो नालेंखर सिबिं होननानै जोंङो बेखौ फाननानै बालायनाय जायो आरो जेरै लावदुम फिथा थाव सिथाव बिनि उनाव आरो जेरै फिथा हासुं लारु बेखौ बालायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो मागो दमासि समाव जेरै' जोङो फिथा सौराय जानायनि दिन नालाय नोंथां बैनि न'खर बेनि न'खर जोङो फिथा सौराय जालायो आरो नोंथां मागो दमासि समाव बिनि उनाव आरो जोंनाव जेरै बर'फोरना मोनसे नेम दं नालाय जेरै जौ लोंनाय जेरै माइब्रानि जौ माथानि जौ बेखौ जोङो ओ लोंलायो आरो नोंथां मागो दमासि समावथ' बयनिबो न'खराव जेरै ना बेदर थाखायो नालाय नोंथां। जेरै मागो दमासि समाव आलासि दुमसि फैनायनि बोथोर नालाय। बेयाव जोङो बिदिनो बयनिबो न'खराव जोङो ओ फिथा सौराय जालायो बेनि न'खर बेनि न'खर आलासि दुमसि फैनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना आरो जेरै जोङो फेलागुर खावखांनायनि बो मोनसे नेम दं जोंना जेरै जोङो ओ गय बिफां नालेंखर बिफां बे बे बिफांफोराव जोङो। ओ जेरै' जिगाब खायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला ओ जोङो जिगाब खायोब्लाथाय जोंना फिथाइफोरा बुरजा थायो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ जोङो फोथायनानै बेयाव खानाय जायो आरो नोंथां। मागो दमासियाबो जोंनिनो। मोनसे बर'फोरनि आंगो फोरबो नालाय एंगार हायि जों बेखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां। मागो दमासिखौ जेरै जोङो ओ दैज्लां बोथोर थांखांनानै जेरै जोङो बेखौ ओ खस्थ' मावनानै जोङो फिथा सौराय जानाय जायो आरो नोंथां माइब्रानि माथानि नोंथां होमबा जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां एसेनोसै नामा। उनाव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा थाबाय नोंथां। औ गोजोन्थों नोंथांनिसिम औ।